खोनादों ना नोंथां
खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
औ आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथाङा अ आंबो बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ।
नोंथांमोननिखि जे बोथोराय माबोरै
जोंथिनाय बोथोरा दिनै मोजाङानो नोंथां।
औ।
नोंसिनिसिमबो मोजाङानोना?
औ औ जोंनिखिबो मोजाङानो
औ
होमबा आं नोंथांखौ मोनसे माने जाहोननि थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ नोंथां।
माने आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रानि सायावसो सावरायनो होननानै माने ओ सानदोंमोन आरो
औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ जेनेबा सानफ्रामबो नोंथाङा फुंनिफ्राय मोनासै मा मा खालामो नोंथांनि माने ओ बेफोरनि बागैसो आं एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो।
औ।
होम बा अ बिद थाङा माने नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन ना जेनेबा नोंथाङा फुंनिफ्राय मोनासिम मा मा दिनै जेनेबा माबायदि बारग'होखो सानफोरखौ
औ बिब्दिनो जोंहाथ' दैलि सानफ्रामबो सामफ्रामबोनि जिउआवहाय जे थाबोबाय थानाय जेनेबा फुंनिफ्रायनो आं नोंनो खोन्थानोसै जे आं मा मा खालामो सिखारजेननायनि फ्राय नोंथां जेन'बा सिखारनायनिफ्राय सिखारजेननायनिफ्राय बिदिनो गावबा गावनि जेनेबा मोखांफोरखौ साफा खालामनानै लानानै हाथाइफोरखौ सुनानै लानानै फुंनि बिबदिनो साहा जाग्रा बानायनानै जायो आरोना नोंथां बिदिनो बयबो न'नि मानसिफोरखौ ज' लानानै ओमफ्राय बिदिनो फुंनि जानाय जाखांनानै बिदिनो ओरैनो थानानै दसे ओरैनो थानानै सानसुनि संनाय जानानै जाय सं नाय जायो संनानै जायो आरोना नों
औ औ नोंथां
बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबाय दाथ' गरम बोथोर जोंहा दुब्लि दुब्लिफ्रावबो माइ गायनाय जाया नोंथां ओंखायनो न'आवनो ओरैनो दंथ'यो आरो दा ओमफ्राय बिब्दिनो सानसुनि संनाय जाखांनानै ओंखाम ओंख्रि संनाय जाखांनानै बिदिनो दा ओरैनो दंथ'योमोन आरो नोंथां ओमफ्राय नै दा दसे फ्राय मोनानि संनाय जानायनि माबा खालामगोन आरोना नोंथां।
औ औ औ
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा खालामो जेनेबा सामफ्रामबोनि जिउआवहाय
औ होनोमबा आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै सुंद'यैनो जेनेबा औ जेनेबा आं सानफ्रामबो मावबोनाय खामानियानो जाहैबाय फुंनिफ्राय आङो। फुङाव सिखारनानै जेनेबा बिसना खौ आङो जाबो आरो आंनिखौ जेनेबा खथाखौ ओमफ्रायो बिनि आं आङो जेनेबा अ न'खौ न' बांफोरखौ एसे सुस्रांसिगोन आंनि थानाय बा रै उसुंफोरखौ ओमफ्रायो बेनि उनाव आङो डायरेक्ट ब्रास सास खालामनानै डाइरेक्ट दुगैनानै माने ब्रास सास खालामनानै दुगैनानै माने फैखासिगोन आरोना नोंथां।
औ
बिनि उनाव दुगैखां लोबखां आङो साहा लोंसिगोन फुंनि ओमफ्रायो साहा लोंखांनायनि उनाव जेनेबा दसे थानानै आरो बेसे साहा लोंनाय खुरै बा साहा फुदुंनाय माबाखौ ओ सासपिन फोरखौ आं सुसिगोन आरो ओमफ्रायो बिनि उनाव ओ साहा लोंखांनायनि उनाव दसे थानानै ओंखाम ओंखाम जानो थाखायबा ओंखाम संसिगोन आरो। ओमफ्रायो गामोन बेनि उनावबा मोनखांनायनि उनाव आङो जेनेबा ओंखाम बेखौ जासिगोन उमफ्रायो आंहाथ' माने दा आङो फरायसा माने फरायसा नालाय आंहा माने स्कुलावबो थांनांगौ कलेजावबो बेनिखायनो आं आंहा माने कलेज माने आंहा दसथानि माने स्टार्ट जायो आरोना बेनिखाय आङो जाखां लोंखां माने एसे थाबैनो जाखां लोंखां आङो ओरै कलेजनि थाखाय ओंखारलाङो आरो ओमफ्रायो कलेजाव जोंहा माने ओरै जोंहा दा क्लासबो जायो नालाय बिराद ओमफ्राय जोंहा माने ओरै सेमिनार फोरबो जागासिनो दायो जोंहा कलेजाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना ओ गेजेरावनो जोंहा माने बिदि ओ अवान थारटि अवान थारटिसिम जोंहा अवाननिफ्राय अवान थारथि जों माने ब्रेक होयो आरोना बा नोंथाङा जुदि ओंखाम उखैदोंबा बा साहा लोंनोबा बा दसे ओरैनो जिरायनोबा बेरायनोबा माने जोङो बे त्रिस मिनिटखौ जोङो बाहायनो हायो आरोना ओंखाम जानो बा केन्टिनाव बेरायनो बा माने नोंथाङा साहा लोंनोबो बेखौ माने बाहायनो हायो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा माने कलेजा आरोबाव माने क्लास आ जोंहा अवान थार्टिनिफ्राय फर थार्टिसिम जोंहा कलेजा जाबावो आरो यो ओमफ्राय बेयाव जोंहा कलेजाव क्लास लाखां माने बिदि क्लास लाखांनानै जोंहा आङो माने फर थारटि सोयाव कलेजनिफ्राय माने न'सिम फैयो आरो ओमफ्रायो बेजों लोगोसे आङो जेनेबा आङो दसे बेरायनानैबो फैयो आरो लोगोफोर लोगोफोरजों जेनेबा दसे ओरै बाहेरावबो बा बार जानानै फैयो आरो ओमफ्रायो आङो न'आव फैनानै आङो जेनेबा जोंहाथ' क्लास सासफोर खालामनानै बा इदि माने थानानै गोबाव थानानै कलेजाव माने मेङो नालाय ओमफ्रायो बेनि ओंखायनो आङो जेनेबा दसे माने गोलां फैयो आरो बा आं ए दसे आराम लाफैयो आरो मानोना जोंहा ओ ओरै क्लासफोर लाबाल' जाया नालाय जोंहा देहाया माने एसे लोरबां जायो नालाय बिनि थाखाय जोङो दसे आरामफोरबो लाफैनांगौ आरो ओमफ्राय आङो जेनेबा बा इदि दसे आराम लाफैनानै आङो लोगोफोरजों माने दसे गामियाव याव ओरै ओंखारलाङो आरो बारहावा जोनो बा एसे दसे बेरायनो होननानैबा दसे थाबायनानै जोंहा माने आजि आजिखालि मानसिफोरा बारा माने सबाबो माने जोंहा थाबायखायो नालाय बा एक्सारसाइस बायदिनो जोंहा थाबायनायानो जायो नालाय लाय मानोना जोंहा एक्सारसाइस खालामनोबो बिराद दरखार नालाय आजिखालि मानोना मोदोम सोदोम सानायफोर जाबाबो जोंहा एसे एक सारसाइस खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे आं आङो फैफिननानै आङो दसे साहा लोंफैयो माने बिदि मोनाबिलिनि बा बेलासेनि साहा लोङो आरो साहा बिस्कुइत लोंसिगोन ओमफ्रायो बेनि उनाव दसे आङो ओ माने ओंखाम ओंख्रि बेनि माने ओरै लाहार फाहार जासिगोन जोंहा मोनाबिलि जाबाय नालाय ओमफाय बिदिनो आङो दसे माने
मोनाबिलिनि बा हराव ओंखाम सोखाम बिदि जाखांनानै आङो ओरै दसे लेखा फरायसिगोन ओमफायो लेखा फरायखांनानै जोंहाथ दा खालि जों कलेजाव फरायो नालाय जोंहा इदि माने ओ सेमिनार मा बेनि थाखाय एस एसाइनमेन्ट ससाइनमेन्ट थायो नालाय जोंहा बेनि थाखाय जोङो माने बि ओ माने रेडि जानांगौ आरो बा जों फरायनांगौ जायो ओमफाय बिदिनो आङो बेफोरखौ खालामखांनानै आं दस से मबाइल नायो बा एसे बिदिनो माबा माने मबाइलाव माने इदिनो नायसिगोन आरो टाइम माने थांहोनो थाखाय ओमफायो बिदिनो आंहा माने फुंनिफ्राय मोनासिम आङो बिदिनो माने समखौ माने थांहोयो आरो आंनिखौ
औ ओमफाय जेनेबा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथिसो ओ सोंनो सानदोंमोन माने। सोंनो हागोनना नोंथां? औ होनबा माने नोंथाङालाय जेनेबा ओरै बेलासिफोराव बेरायनानै मोना बाय दि मोनो बा बार जाहैनानै मा बायदि मोनो नोंथां?
जोंहाथ' बिदिनो जेनेबा बेलासिनि साहा लोंखांनानै जाग्रा जाखांनानै बिदिनो लामा लामा दसे ओरैनो बेरायग्लाङो आरोना। बार जानो थाखाय‌।
औ नोंथां।
नआवथ दाथ बोथोरा बिराद गरम। न सिङाव थाबाय थानो हाया बेनिखायनो बायहेरायाव बेरायबा मोजां मोनो आरो ना।
औ औ
नोंसिनिथिं बोथोरा दा माबायदि नोंथां?
औ जोंनि थिंजाय दा बोथोरा माने बुंनो थाङोबा स्निसो सिगाङाव औ औ नोंथां। आङो बुंदों माने जोंनिखिजाय बोथोरा साननैसो सिगां माने बिराद ओ खाबो हानाय जादोंमोन ओमफाय आरो साननैसो बिराद गरमबो जादोंमोन आरोना नोंथां साननैसो सिगाङाव। उम ओमफाय ओ दाहायथ जोंनिया माने इमानबो माने इदि सान्दुंबो गोसा जायाखै बा अखाबो हायाखै जोंनियाव दोमैलु लु जानानै दं आरो। ओमफायो बेनि अनगा जोंनियाव माने आजिखालिथ बिराद माने गरम जायो नालाय मालाबा मालाबा दाथ जोंहा गोलोम बोथोर ना लाय नङा होमबा?
बेनिखायनो माने आंखौ माने बि बेलासियाव नोंथां बायदिनो बुंनाय बायदि लामा लामा बेरायनानै बिदि बार जाहैयो आरो ना। ओ आंथ मानि बिदि दैमा दैस फसा बायदि बार खोलो खोलो नांनाय जागाखौ माने बिराद मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
ने जोङो बेफोरखौ लानानै बा एसे माने सा माने सान्थिफोरबो मोनोबा गुसु गुला जायगाखौ नायनो जोङो बिराद माने मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ।
औ ओमफाय ओ बेदिनो बेलासिनि बिदिनो बेरायना फैनानै जेनेबा बेरायनानै बा जोङो बेफोराव ओ बेलासेफ्राव जोङो वाक मा थां थाबायनानै जोङो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ बुं दे
औ ओमफायो
देहानि थाखायबो मोजां जायो।
मा बुंदों नोंथां?
देहानि थाखायबो मोजां जायो होनदोंमोन आङो।
औ औ औ औ औ बेनो जोङो एक्सारसाइस माने जोंहा यगा सगाफोर खालामबाबो जोंनि माने दोमनि थाखायनो मोजां नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ माने आजिखालि बयबोथ' माने बयबोथ' आबाद मावा नालाय आजिखालि जोंहा बयबो माने साख्रि माने बिदि बिजनेसफोरसो खालामग्रा जाबाय नालाय। माने बेनि खायनो जोंहा बेमार आजारफोराबो माने थाब थाब माने जानो नागिरो नालाय जोङो बेनिखायनो जोङो माने एक्सारसाइस बा माने गिदिर गिदिर एक्सारसाइस खालामनो हायाबो जोङो थाबायनायखौ जोङो सानफ्रामबो माने थाबायनांगौ आरोना देहा थाखाय। आरो जोङो जेनेबा योगाफोरबो माने यगाफोरबो खालामनो हायो जोंनि मोदोमनि थाखाय। औ नोंथां। नोंथाङा माने थाबायनानै मोजां मोनो खोमा नोंथां?
औ नोंथां आंथ' मोजां मोनो आंथ' थाबायबाय थायो बिब्दिनो बेलासि बेलासियावहाय ओरैनो थास्लायस्लाय।
औ। औ नोंथां।
नोंथां समाबो जाबाय दोन नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।